हेलौ
औ नोंथाङा माबा मावदों?
अ आंथ' दायो जेबो खामानिफोरथ' मावाखै। ओरैनो जनानै दङ नै आङो।
औ नोंथांना माबोरै खबरा?
आंना खबरा मोजाङानो।
औ अ आंनाबो दासान्दि मोजाङानो दं नोंथां।
अ ओमफ्राय माबाफोर खामानि मावदों नामा?
ओहो ओ दाथ' ओरैनो दङ जेनेबा जिरायनानैनो। एनिफ्राय औ ओमफफ्राय आं नोंथांजों माबा मोनसे ओ मोनसे बाथ्रा सावरायलायनो होननानै फन खालामदों आरो नोंथांखौ। रायज्लायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन दे नोंथां ओमफ्रायलाय मा आ मा आयदानि सायाव जोङो
अ अ अ जोङो खेलानि बागैनो सावरायनोसै आरो जेनेबा ओ गामि एरियानि फाय लानानै गोजौ एरियासिबां ना नोंथां रायज्लायजागोन दा ना?
औ जागोन दे नोंथां।
ओं दे होमबा नोंथाङा ओ खेलानि बागैनो एसे बुंग्रोना होदो। गाव खेला गेलेनो थाखाय जेनेबा गावनि गोसो दा माबोरै जानांगौ इफोरखौ बुंदो जेनेबा मानो गेलेनांगौ इफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ आंहाबो माने आंहाबो बेनि फारसे सां गियान गैया। अब्लाबो आं जा एसे मिन थियो बे
ओं ओं जागोन दे नों
होम नोंथाङाथ' मिथिखायो जे ओ जोंनि जों जेब्ला गथ' गथ' समोनबा दानि गथ' गथ'फोर बिथांमोना ओ खेलाफोर गेलेनो जोबोर मोजां मोनो। नाथाय आथिखालनि ओ खायसे सोहोरनि गथ'फोरा माने बेफोर खेलाफोर खौ गेलया। बा न'सेयावनो थाबाय थायो। मबाइलफोरखौ नायबाय थायो।
औ औ।
औ बे फोरमाने जोंनि समाजनि थाखाय गाज ज्रि होननानै जों साननालानो सानना लानो नांगोन।
ओं ओं।
ओम ओमफ्राय ओं ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खेला दुलाफोर गेलेयो नोंथाङा एसे
अ अ हागोन दे नोंथां जेनेबा जोंहा ओरैनो टाइम पास खालामनो थाखाय थाखाय जोङो जेनेबा जोङो ओ गे-खेला गेलेनानै जेनेबा जो जेबो मावा सानोबाथाय जेनेबा जेरैहाय टाइम पास आरो बेफोरो।
औ।
थानानै दसे दसे गेम गेलेनाय ओमफ्रायायो मालबर मालबरदि होनो नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ जानांगौ ना? ओं ओं मालबर गावनाय ओमफ्रायो ओ खिखरबो जेनेबा। हाखौ खिखर गेलेनाय आरोजे जेनेबा ओ हाखर फिसा फिसा खालामनानै अन्थाइनि गेलेनाय आरो।
औ।
ओमफ्रायो ओ गर गेलेनाय। जेनेबा बेहाय मोनसे जो जों बे गरखौहाय हौवासा मानसिखौ बांद्राय गेलेनाय नुनो मोना आरो। जोंनि हिन्जावसाफोरा बांसिन गेलेयो ओमफ्राय जेनेबा गामिनि बे ओरैनो टाइम पास गेलेनो नालाय ओमफ्राय आरोबाव ओ फेटु खेला होनो आरो। ओ फेथुयाबोथ' थालिर थालिर दु दुनांखंखौ जाबनानै जेनेबा बलजों खुबैनांगौ आरो नोंथाङाबोथ' नोंथाङा गेलेफेरबायना बेफोरख खेलखौ?
औ बेफोर खेलाखौबो जोंनि ओनसोलावहाय गेलेयो। आंबो उन्दैयावहाय गेलेखांबाय।
ओं ओं बेनि उनाव आरो ओमफाय आरो जोंहा गुबुन मोनसे मोजां खेला गेलेनो होनोबाथ' जोङो मोनसे ओ प्लेटफर्माव थांनायनिबाथाय गावखौ सिनायथ थि होनोबा गावखौहाय मोजां लामायाव लांनो थाखायबाथाय जोङो बुंनो थाङोबा काबादि। क्रिकेत। फुटबल। भलिबल। बेनिफाय थाइ गान्दु ओ बेडमिन्टन। ओमफायो ओ क्रिकेट। खौथ' बुंबायमोन खोमा ना आं नोंथां? ओं बेखौ गेलेगोन आर रो। ओमफाय आरो नोंथां नोंथाङा थ' मिथिखागौ ना जेनेबा-' ओ बेफोर खेलानि थाखाय जोंहा टिचारबो थानाय जायो आरो जेनेबा जों जेरैहाय जेरै माबायदि गेलेबा जोङो मोजां साक्सेस जानो हागोन बेफोरखौ फोरोंनाय दं आरो बिफोराव
अ अटस थाइयो नामा?
हो?
कस थायो?
ओं ओं खरस थायो नोंथां। जेनेबा जोंनोथ' माबा मोनसे मोजां खामानिखौ रोंनो थाखायथ' ओ टिचार नांखागोन नङा होनबा नोंथां। टिचारा थाखागोन आरो ओं। ओमफाय जेनेबा जोङो ओ खेलाखौ ओरैनो थाख टाइम पास गेलेनाया जेनेबा जोङो। अदैद ओ गोसोखौ मोजां मोनोनो ओमफाय देहा बे खारनायफोराबोथ' जोंनि देहाया एसे मेंनायबो जासिगोन आरो ओमफाय एसे मोजांबोज जेनेबा स्ट्रं बायदि जाहैयो आरो देहाफ्राबो। एसे एनै जोङो टाइम पास खार नांगौबो आरो ना लोगोफोरजों आरो मिनिनांगौबो जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय नों नोंथाङा माबाफोर खेला ओं नोंथाङा ओमफफ्राय नोंथाङा माबाफोर खेला गेलेनानै मोजां मोनो नामा?
भलिबल। फोरखौ गेलेनो मोजां मोनो। ओमफ्राय बेफोरखौ गेलेबा माने गोसोफोरखौ गोजो नाय मोनो। आरो माबा मोनसे दुखुफोर थाबा गासैखौबो बावगारजोबो। बिदिनो आरो दसेनि थाखाय ओमफ्राय लोगोसे देहायाबो मोजाङै थायो। उम। ओमफ्राय ओरैनो दाथ' गोलोम थोर नालाय। बेखायनो दाथ' फुटबल गेलेनायनि दाथ' सम।
ओं।
भलिबल गेलेनाय समाथ' गोजां बोथोरसोम नालाय। दाथ' थांबाय गोजां बोथोर थोरा।
ओं।
बेखायनो दायो फुटबलखौ गेलेनाय जायो आरोना जोंनि ओ
ओं ओं ओमफ्राय नोंथां ओं बुंनाय।
दाखालिसो जोंनि ओनसोलनि फोथारखौहाय। जेरावहाय जोङो फुटबल खेलाखौ गेलेयो। बेखौ जोङो थाब फा खालामदों। ओमफ्राय बिनि जा सिन। जिं जिं जिङावहाय थानाय सिन बेफोरखौ जोङो। बानायदोंमोन।
औ।
ओमफ्राय दायो बानायखांबाय। दायो मानसिफोराबो दायो। गेलेयो। आंबो थांनानै गेलेहैयो। बे गुबुन गुबुन गामिनि सुबुंफोराबो बेवहाय गेलेनो फैयो। जमानो।
औ ओमफ्राय आरो नोंथाङा गा गा ओ गामिनिफ्राय गुबुन जायगायाव गेलेफेरबाय ना?
अ आंथ' दाबसे जायगायाव थांदोंमोन गेलेनो। जेरावहाय जोङो। टुरनामेन्ट गेलेहैदोंमोन। बे भलिबल खेलाखौनो। जेरावहाय जोङो।
औ।
से हान्जाफोरा सा ब्रैजि फैदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय जोङो थामथि मासिखौ मोननो हादोंमोन औ। जोङो फाइनालाव थांनानै जेनहैदोंमोन आरोना।
ओमफ्राय नोंथां जोंहाथ' खेला गेलेनायाव नोंसोरनिया मा होनदोंमोन फुटबलमोन ना?
औ।
ओं ओमफ्राय बे फुटबलाव साबेसे मानसि थायो मोनसे टिमाव जेनेबा मोनसे ग्रुबाव।
ओं मोनसे हान्जायावथ' गासै सा जि से सुबुङा गेलेयो।
ओं
ओमफ्राय मोननै हान्जाजों नायोब्ला सा नैजिनै जायो ओम फ्राय बिथिंहाय नाय नायग्राफोर थागोन। ओ बा जायखौ जोङो जादस् होनानैबो मिथियो दा बिसोरो बिथांमोना सा थाम थायो। सासेया गेजेराव थानानै ओ गेलेग्राफोरखौ सोरबा माबा गोरोन्थि खालामदो नामा बेफोर खौ नायो ओमफ्राय साइद साइद आवबो सानै थायो।
ओं आरो ओं
बिथांमोनाबो नायो। बियो जायो सोर ओ गेजेरनि सासे नायग्राया नुयि गोरोन्थिफोरखौ जिं जिंङावहाय थानाय सुबुं सानैया नायो बिदिनो आरो।
ओं ओमफाय ओमफाय मोनसे खोथा गोसोखांदों आं नोंथां फय जेनेबा जोङो खेलाखौथ' गेलेयो नङा होनबा?
औ
जेनेबा मोजां खेलाथ' गेलेगोन ना बे मोजां खेला ओ जोङो गे ओ खेला गेलेनानै जिउखौ खुंलांनो हायो नामा नोंथां इनि बागै एसे सावरायनो ना अ एसे फोरमायनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हायो मानो हाया जानो‌।
ओं दे बुंनाय।
जेरै जोङो ओ फुटबल खेला खौ गेलेनानै गेलेनानैबो जोंङो जोंनि जिउखौ खुंनो हायो। जेरै फाय ओ
उम
सुनिल सेेत्री बिथांमोना
ओं।
गेलेयो। आरो गावनि जिउखौ बेजोंनो खुंदों।
ओं।
ओमफ्राय बिथांमोना माने बेफोर फुटबलफोर फुटबल खेलाफोरखौ गेलेनानैनो गोबां फैसा फैसा खामायनोबो हायो ओमफ्राय गावनि बिमा बिफानि मुंखौबो गोजौआव लांनो हायो लोगो औ लोगोसे ओन गावनि ओनसोल बा गावनि जिखुनु गामिफोरखौबो
ओं।
गोजौ मासियाव लांनो हायो।
ओं ओं।
उम।
होमबाथ' ओ नोंथांनिफ्रायबो मिथिबाय नङा होमबा आरो अ आरो जोंहाथ' जेनेबा खेला गेलेनानै जोङो मोनसे साख्रि ओं सखार ओं सरखारफोरा जेनेबा साख्रि ओं गेम गेलेनायाव मोनसे गोजोन इयुन। जिउ थांना थानायनि थाखाय। खेला गेलेनानै मोजां मोजां जुदि खेला मो-मोजाङै खेला गेलेबा जोंहा दा साख्रिफोरबो मोननायनि चान्स दं आरो।
औ थायो थायो माने एक्सुलि थाखायो आरोना जाय फोरा जोबोद मोजां गेलेयो। बिथांमोननो माने साख्रि बेखौ होनाय जाखायो आरो।
ओं
जेरैहाय एम एस धनि बिथांमोननो दायो डि एस पि नि मासि खौ होदों।
ओं।
बिदि आरो।
ओं। ओमबाथ' जोंहाबो खेला गेलेनानै मोनसे खेलायाबोथ' जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे राहा हिसाबैनो नानै जोंथ' मिथिबाय सावरायलायनायनि गेजेरजों।
औ।
थौवै सारा सावरायलायाबाबो जेनेबा जोङो। ओ सायाव इदिनो सावरायलायनानैनो मिथिबाय नङा होनबा नोंथां। ओं होमबाथ' दा जोंहा टाइमाबो जाबाय। समाबो मोनफैबाय जेनेबा दोनथ'लायनोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां उनावहाय मोजाङै सावराय सावरायबावगोन।
ओं।
औ।